औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ फ्रि दङनाा नोंथां?
औ फ्रि दं।
औ बिदिब्ला नोंथां नोंथांखौ फन हरनाय जाहोनानो जाहैबाय जे नोंथांजों फंनैसो आयदानिसो सावरायलायनानै हरनाय जादोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन दे सावरायजागोन।
औ आयदायावानो जाहैबाय जे बिगियाननि जौगानाय नङा होमबा? जोंना गोदो समनिफ्राय गोदो समनिखौ गारनानै माने गोदो समनिफ्राय एसेबां जोंनि दावगानाय एबा जौगानायखौ नुवामोनब्लाबो आथिखालाव बिगियाननि जगोना जोङो गुबुन गुबुन राहाजों जौगानायखौ नुनो मोना नङा होमबा? दा बिनि सायावनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ।
दा जोंनाथ' बिगियानजों जौगानाय होनोब्ला गोदो आरो दानि दिनाव गोबां फारागखौ नुयो आरो। गोदोनि दिनावहाय जोंहा जेरैहाय दा जोङो ओ सोलोंथाइखौ सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानैनो बुंनो थाङोब्ला, सिगांनि समावहाय जोङो स्कुलाव बा बे जोङो खाथियावनो जिखिनि कलेज दं बायदिसिना जोंनि स्कुल दं बेयाव थांनानै जोङो जाखिनि फोरोंगुरुफोरा सोलोङो बेनिफ्रायल'सो जोङो हायोमोन। आरो जों गुबुन जायगानिफ्राय जों न'आवनो थानानै माखासे सोलोंनो गोनां सोलोंथाइखौ जोङो लानो हायामोन आरो लानो हानायनि उन सुबिदा गैयामोन आरो। नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो बुंनो थाङोब्ला आरो, जोंहा दिनै इन्टारनेटनि जुग जायखौ जोङो दिनै इन्टारनेटनि बा अनलाइननि गेजेरजों जोङो बा मबाइल फननि गेजेरजों जोङो गोबां सोलोंथाइ बा माखासे रोंनांगौ जिखिनि जोङो गुन मोननो गोनां बे खौ जोङो दिनै अनलाइननि गेजजों बा मबाइलनि गेजेरजोंनो लानो हायो नोंथां। दिनै आरो जों जाखिनि आरो गोबां बिथिङावनो जों डेभेलप नुबावदों जेरैहाय जोंहा आबादनि बिथिङावनो जा बा जोंनि दिनै जायखौबो जोङो दि देहा फाहामसालि देहा फाहामसालि बिथिङाव जों नायनो थाङोब्ला सिगांनि आरो दानि गोबां फारागथि दङ। दा नोंथां आं बे आबादारि बिथिंनि सायावनो फंनैसो बुंनो सानदों। जोंहा गोदोनि समावहाय जोङो बांसिनानो मोसौ आरो हाल बेखौ लानानैल' हालेवनानै आबाद मावनायखौ जों नुयोमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव जोंहा गोबां दिनै बिगियानारि आइजेंफोर ओंखारबाय आरो। जेरैहाय जोंहा दिनै मेसिनारि बुङोब्ला ट्रेक्टर। आरो जोंहा ट्रेक्टरानो बायदि रोखोमनि दङ मोनसे रोखोमनि गैया जेरै फिसा दङ गेदेर दङ। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा दिनै आबाद मावनायाव बाहायनाय गोबां दै सारग्रा मेसिन आरो बायदि रोखोमनि जोंहा दिनै आबाद गायनो थाखाय बाहायनाय आइजें बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि जोंहा डेभेलप बा जौगानायखौ जों नुनो मोनदों आरो।
औ
आरो बेबायदिनो जोंहाथ' गोबां नुगासिनो दिनै माखासे जोङो बा गुबुन जायगायाव थांनानै मावनो गोनां खामानिखौ जों दिनै न'आवनो बा जायगायावनो थानानै मावनो हायो आरो दिनैहाय जोंहा मा होनो। दिनै जोंहा ट्रेननि टिकेट बा जोंहा एर'प्लेननि टिकेट जोंहा बा बासनि टिकेट बेबायदि दिनै जोङो दाननो थाखाय जोंहा टिकेट काउन्टारसिम थाङालासिनो जोङो जायगायावनो थानानै अनलाइननि जुगै बा जोङो बे जोङो जिखिनि इन्टारनेटनि जोहै जोंहा बे टिकेटखौ दाननानै लानो हायो आरो जायगायावनो। बेबायदिनो आरो गोबां बिथिङाव जोंहा जौगानायखौ नुदों आरो।
उ
दा नोंथाङाबो बेनि सायाव फंनैसो फोरमायनो हागोन ना आंनिसिम।
बिगियाननि जुगाव गोदनि समनिफ्राय लानानै आथिखाल जेरैबायदिहाय जोबोद। जौगानायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा गोदोनि समाव नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायदों आबाद। मावनायाव जेरैबायदिहाय गोदोनि समावथ' बेफोरबायदि माने एसेबां आथिखालाव जेरैबायदिहाय समनि आंखालनि थाखाय बिगियान बायदिसिना गुबुन गुबुन आनजाद लानानै गुबुन गुबुन। माने फारसेनिफ्राय माने बिथांमोना जोबोद खम। समनि गेजेरावनो मावनो हानाय एबा दानो हानाय लुनो हानाय। गासैखौबो लासै लासै दिहुनलांनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो।
औ नंगौ नाय।
जोङो लोगोसेनो दा जेरैबायदिहाय नोंथाङा फोरमायनाय रखम अनलाइन जेरैबायदिहाय फरायनायनि बिथिङावनो बुंनो थाङोब्ला जोङो जेरैबायदिहाय आथिखालाव माने न' न'आव थानानैनो जोङो अनलाइन बायदिसिना क्लास बायदिसिनाखौ खालामनानै फराय जायो दा बुंनो थाङोब्ला जोङो गासै बुहुमु गंसेखौनो मोनसे जामबुंखौ पकेटाव लानानै गिदिङो नङा होमबा जों बेनि जोहैयावनो दिनै बिगियाननि जौगानायाव बायदिसिना गुबुन गुबुन मोजां बिथिंबो मोननो थाङो गाज्रि बिथिंबो मोननो थाङो लोगोसे जों बेफोरनिफ्राय मोजां बिथिंखौ माने बजबनानै लायोबा जों बे निफ्रायबो जोबोद न'आव थानानैनो गुबुन गुबुन आयदाजों राहा मोनो। मावनोबो हायो आरो फोरोंनोबो हायो आरो। गुबुन गुबुन गुबुन जेरैबायदि हायार सेकेण्डारि न'खरफोराव नांगौ जानाय माने गासै न'खरसेनि मोनसे माने बिगियाननि जौगानायाव बेफोरखौ गासै मुवाखौनो आथिखालनिफ्राय आथिखालाव माने मोननायखौ नुनो मोनो आरो। दा गोदोनि समावथ' बेफोरबायदि नङामोन नङा होमबा दा फाहामसालिनि बेलायावनो बुंनो। थाङोब्ला गोदोनि समावहाय नखरावनो बेफोरबायदि फाहामनायखौ नुनो मोनोमोन। मिथिंगानिफ्राय बायदिसिना खांथिनानै लोगोसे सासे सानै दङमोनब्लाबो। जोबोद गोजान गोजान लांस' हाया फैस' हाया बेफोरबायदिमोन थांनाय फायनायनि बेलायाबो जोबोद उसुबिदामोन आरो दा दानि समावथ' जोबोद। माने सुबिदा जेरैबायदिहाय दा थांलाय फांलायनि बेलायावनो बुंनो थाङोबा हान्था मेलाफोराबो जोबोद मोजां जानायनि जाहोनाव लोगोस सेनो ओ फाहामसालिफोराबो लोगोसेनो ओ जोबोद खम समनि गेजेरावनो जोङो ओ फाहामसालियाव गुबुन बायदिसिना बेराम आजार जाब्ला माने थांनानै बेवहाय जोङो ओयो नायै जानो हायो फाहाम जानो हायो आरो दा दा बिफोरनि बिथिंखौ लानानै जोङो जोबोद माने दावगानायखौ नुनो मोनदों आरो लोगोसेनो आरो दा दानाय लुनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्लाथ' गोदोनि समावथ' ओयो आबै आबौमोननि समाव माने बेफोरबायदिनो न'खरावनो एम्फौ लाथा फिसिनानै बेनिफ्राय थावख्रि लुनानै बिफोरनिफ्रायसो जिखौ गाननायखौ दानायखौ दानानै गाननायखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो माने खोनानो मोन दोंमोन नाथाय आथिखालावथ' गुबुन गुबुन आयदानि मिसिन बायदिसिना माने सानसेयावनो जोबोद हाजार हाजार हि बायदिसिना गुबुन गुबुन रोखोमनि बायदिसिना गुबुन गुबुन बेफोरखौ दहननायखौ एबा हाथाय फाजाराव नागिरनानै माने फानमानि खालामनायखौ गा बायनानै गाननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेफोरो
औ नंगौ थारैनो।
माने जौगानायावनो जोबोद दावगानाय जौगानायखौ जोङो नुनो मोनो। लोगोसेैनो आरो समजों लोगोसे जोबोद सोलायलांनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथाङा दा थांलाय फालानि बेलायावबो बिदिनो जोबोद खम समनि गेजेरावनो जोङो ओ बायदिसिना गुबुन गुबुन खामानिखौबो मावनो हायो। लोगोसेनो जोङो दाबसे जागानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो लागाबाबो माने बिगानि जौगानायाल जोङो अख्रांजों थांनाय माने लोगोसेनो आरो दैजोंबो थांनाय लोगोसे गुबुन गुबुन ओ आयदाजों जोङो माने थांनायखौ नुनो मोनो आरो। जानाय लोंनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला बिगानि जौगानायाव दा जामबुंजोंनो जोङो बायदिसिना गुबुन गुबुन मुवाफोरखौ अनलाइन बायदिसिना खालामनानै जानाय लोंनाय। ओ न'खरनि जिराद बायदिसिना गुबुन गुबुनखौबो जोङो माने नागिरनानै बुथुमनायखौ नुनो मोनो आरो गोदोनि समावथ' जानाय लोंनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला। मिथिंगानिफ्रायनो बायदिसिना गुबुन गुबुन थिखांनानै एबा नागिरनानै बा ना बायदिसिनाखौ गुरनानै जानायखौ नुनो मोनोमोन नङा होमबा लोगोसे बिग बिगानि जौगानायाव दा निगिटिभनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जेरैबायदिहाय दा जानाय लोंनाय एबा बिथांमोना जेरैबायदियैनो दहनलांबाय थादों बिनि बिथिंखौनो बुंनो थाङोब्ला दा जोङो बेफोरबायदि दा जानाय लोंनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला बिथांमोना जोबोद माने मुलै बायदिसिना गुबुन गुबुन बेफोरखौ दहननायनि थाखाय जोंनि देहाया जोबोद गाज्रि जालांनो हमदों लोगोसे जोङो गावखौनो जोबोद माने मोजाङै साखा फारा जायाबालासिनो माने जानानै थानानै जाब्लासो जोंनि देहाया मोजां थायो। ओ जुदि जोङो जा हाथाय बाजाराव बायदिसिना गुबुन गुबुन मुलिनि बायनानै मुवाखौ जाला बायोबा जोंना गुबुन गुबुन गोदान गोदाननि बेराम आजार जानायखौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा दा बिगानि फारस थि जौगानायखौ नायनो थाङोब्ला जोङो जोबोद मोजां बिथिङावबो मोनो आरो फिसा बिना माने मोनसे मोननै जोङो गाज्रि जिरादखौबो नुनो मोनो आरो। नङा होमबा मोजां आरो गाज्रि खौ गासियावबो थाखाजोबो दा ओ बिनि गेजेरजोंनो दा बिगानि जौगानायाव जेरैबायदिहाय ओ आबाद मावनायावनो आबाद मावनायावनो दा आ गुबुन गुबुन ओ दा माइनि आबादनिनो फारसे बुंनोसै। दा माइनि आब बादनि गुबुन गुबुन आयदाजों दहननायखौ नुनो मोनदों। दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि गुबुन गुबुन माइ आबाद गायनायफोरखौ नुयो नामा नोंथां?
औ नंगौ जोंनियावथ' दा गोबां रोखोमनि सिगां जेरैबायदि आबाद मावोमोन आरो दा जेरैबायदि आबाद मावो। गोबां फारागथि नुयो आरो जोंनियाव सिगांनि समावथ' जोङो नुनाय बायदि बा जोंनि मेगनजोंनो नुबोदों जोङा जेब्लायबो जोङो मा जोङो न'खरनिजों लोगोसे बा गुबुन जोंनि जायगानि बा गामिनि ओ माखासे हाजिराफोर ला-लानानैसो बांसिन गायनायखौ नुयोमोन आरो। नाथाय दिनैनि दिनावहाय जोंनिया ओ माखासे मेसिन फैबाय जायखौ जों दिनै ओ गायनायनिफ्राय हानायसिम बा सौनायसिम माइरं दिहुननायसिम जों मेचिनखौ बाहायनायखौ नुयो आरो। गोदोथ' जोंनिया ओ सावरि जानाय बा हाजिरा बेफोरबायदि जोंसो जोङो माइ गावनायखौ नुयोमोन आरो।
दा जोंनियावथ' गोबां रोख खोमनि आ जोन्थोर फोर ओंखारबाय दा बिगियाननि आदब बा खान्थिजों माखासे जोन्थोर दिहुननाय जायफोर जोन्थोर फोरखौ जोङो दिनै माइ गायनाय माइ गायनायनिफ्राय जों हानायसिम आरो हानायनिफ्राय जोङो सौनायसिम जोङो मेचिनजों जिखिनि मावनांगौ खामानि बेखौ जों गोरलैयैनो मावनानै लानायखौ जों नुबोदों आरो।
औ
दाथ' आरो जोङा सिगां जेरैहाय जोङो न' बानायनाय न' बानायनायाव जोंहा जों जोंनि आखाइजोंनो मावोमोन। नाथाय दिनैनि दिनावथ' जोङो न' मोनसे बानायनो थाङोब्ला। जोंहा दिनै गोबां मेचिन बा ओ जोंहा बिगियाननि आइजेंफोर बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। जोङो दिनै गोबां गोजौ गोजौ बिलदिं गोजौ गोजौ जों न' लुनो थाङोब्ला बिगियाननि आइजें नङाब्लानो जाया। सिगांनि समावथ' जोंहा बेफोरबायदि आ‌ जेबो आइजें बा जोङो जेबो जोन्थोर दिहुननानै लानो हायाखैमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो नुयो आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा दिनै गोबां रोखोमनि जौगानाय लाबोनायखौ नुदों आरो‌। बे जोङो बिगियाननि ओ जाखिनि गोदान आदब बा आइजेंफोर ओंखारदों। दा बेबायदिनो जोंहा जुदि गोजौनिफ्राय गोजौसिन फारसे बे जोङो बिगियाननि आइजेंजों जौगानायखौ लाबोबाय थानाय एबा थारैनो सानसे समाव जोङो मोनसे थि जौगासारनायखौ जों मोनफुंबावनो हागोन आरो। दा जेखिनि जौगानाय फैदों बेनि फ्राय आरो बांसिन जौगा बावगोनखौ जों मिजिं थिदों। आरो जों मिजिंगोन जाफुंगोन सानसे
दा ओ नोंथां नोंथांमोननियावहाय दा माइ गायैनायनि बेलायावनो नोंथांमोना नोंथाङाबो लुखादों जानांगौ माखासे ओ गोदान गोदान आदब खान्थि बा गोदान गोदान आइजें बाहायनायखौ थारै नोंथाङाबो नुदों जानांगौ। नुदोंना नोंथां?
ओं
दा नोंथांमोननि जायगायावहाय आ दा जोंहाथ' जाखिनि बुंबाय बेखिनिया आरो दा बेनि अनगायैबो जोंहा हान्था मेला गिदिंनायनि हान्था मेला राहा दावबायनायनियाव मा माबायदि गोदान आ बिगियानारि आइजें बा बिगियान ओ बिगियानारि जोन्थोर फोरखौ नोंथाङा नुनो मोनदों।
गोदोनि समाव गावबा गावनो बेफोरबायदिनो दहना लानाय एबा गावनिजोंनो लोगोसे लोगो नांनानै मावनाय गुबुन गुबुन गोबां खामानिखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दानि समाव जोङो समाजनि जौगानाय एबा गुबुन गुबुन सोरखारा बायदिसिना गुबुन गुबुन गावसोर बे बिथांमोना अखाइजों गुबुन गुबुन दावखजों हानांगौ नुनोमा